खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय।
गोजों मोनाबिलिनि हामलायथिखौ बाउहरग्रोनाय जाबाय।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो' बाउहग्रोनाय जाबाय।
आं दिनै मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों बेनो जाबाय दंफांनि बाहायनाय
औ दे नोंथां।
बर' हारिफोरा बाहायो
उम
जागायनोसै
दे
बिफां-लाइफांजों बर'फोरनि जिउ खांनाया गोदो-गोदायनिफ्रायनो खाथि सोमोन्दो दंलायो। बिफां-लाइफां गैयाब्लानो बर' हारिनि सुबुंफोरनि जिउ खांनाया लोरबां जालांगोन बर' हारिनि बिफां लाइफांजों नांथाबना गावनि जिउखौ दैदेनबोदों बर' न'खरा गाहायै आबाद मावनानै जाग्रा हारि। गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावनानै आथिखाल मुगासिमबो बर' हारिया आबाद मावनानै जाबोगासिनो। एबा सोलिबोगासिनो दङ' बर' हारिया मिथिंगानि सायाव सोनारनानै आबाद मावो आरो आबाद माव नायाव नांगौ जानाय मुवाफोरखौ मिथिंगायाव मोननाय मुवा बेसाद फोरनिफ्रायनो बानायनानै लायो। बर'फोरा गावनि साखाथि-फाखाथियाव थानाय हाफोराव बायदि बिफां-लाइफांफोर गायनानै लायो आरो नांगौ समाव गिदिर जानाय बिफांफोरखौ दानफायनानै आबाद मावनायाव नांगौ जानाय मुवाफोरखौ बे दंफांनिफ्रायनो बिसोरो बानायनानै लायो। बर'नि 'खर फारफ्रोमथिंबो साखाथियाव बिफां-लाइफांजों आबुं जानाय खौबो जोङो नुखायो बर'फोर आ ओंखायनो दंफांनि आइजें-आइलाफोरखौ जोङो बांसिन बर'फोरनि आबाद मावनायाव दंफांनि बाहायनायखौबो जोङो नुनो मोनो। दंफांजों बानायनाय मुवा बेसादफोरखौ बाहायनायनि गेजेरजों बर'फोरनि आबाद मावनायनि खान्थि आरो नांगौ समाव बाहाय नाय आरो रांखान्थि हालोदफोरखौ दंफांजों बानायनाय बेसादफोरनिफ्राय फाननानै रां खामायनाय बेफोरबायदिखौबो जोङो नुनो मोनो। दा उम बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो दा मा होनो बिफां गैयाब्लानो बर'फोरनि आबाद मावनायानो गैया जालांगोन बिफांफोरनिफ्राय मोननाय बायदि मुवा बेसादफोरनि आ गेजेरजोंनो बर' हारिया आबाद मावबोगासिनो दङ' बेनिखायनो दंफांजों नांगौ बायदि आइजें बा आ आइजें आइला बानायनानै बिसोरो आबाद मावनाय जाबोदों बेफोरबायदि हाबानि गेजेरजोंनो बर'फोरनि आरो बिफांनि गेजेरजों थानाय सोमोन्दोआबो गोथौयै गोथौ जाबोसिनदों बर'फोरनि आबाद मावनायाव नांगौ जानाय दंफांनि मुवा बेसादफोर बाहायनायखौ गोदो गोदोनिफ्राय बाहायबोनाय नुनानै दासिमबो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। ओ बेबायदिनो बर'फोरनि आबाद मावनायाव बाहायनाय आइजें आइला औ उम गाव-गावनो आखाइजों बानायनानै आबाद मावनायाव बाहायबोनाय नुदों। आरो बर'फोरा गाव गावनि जिउखौबो दैदेनबोदों। बेफोर ओ बेफोरबायदिनो आबाद मावनायाव बाहायनाय मुवाफोरनि सिनायथिखौ जोङो ओ होनो हायो। जेनेबा हासिनि दङ' रयना दं नांगोल जुंगाल ओ मैसो गारि मोसौ गारि। मै खदाल बेदा बेफोरबायदि मावग्रा-दांग्रा आगजुआव बाहायनायखौ नुनो मोनो। दा हासिनिखौ बुंनो थाङोब्ला हासिनिखौ बर'फोरा आबाद मावनायाव बाहायो जाहैबाय। बेखौ मा दंफांनि बाथाम थुख्राखौ दाननानै बानायनाय जायो? आ हास-हासिनिया औवानि हेफाजाबै सो आबुं महर मोनो बेखौ बाथामखौ गुदुं थुफ्लांनानै गुदुं ओ बे गुदुङाव फिसा फिसा आ आसिजों समान समानफ्राम औवाखौ गोफाद गोफाद खालामनानै ओ खिलाखौ सोनाय जायो बेनिफ्राय बेखौ ओ आदथा बा दाइन। दाइन थानिफ्राय जिनै थासिम बेफोरबायदिखौ होनाय जायो आरो आरो सुबिदा गावनि सुबिदा बादियै होनाय जायो। बे फिसा फिसा खिल खौहाय बा बे थुख्राखौ सोनायनि गेजेरजों ओ गोजौजों आखाइ हमनानै बोनो थाखाय ओह गेजेराव फलंनानै औवानि गंसे लावथि सोनानै होयो। बेबादिनो हासनिया ओ आबुं महर मोनो आरो बे हास्निखौ जोङो बाहायनाया जाहैबाय मा बेखौ आबाद मावनो थाखाय हा फोमोननायाव खदालजों हाग्रास सननाय एबा ओ मो ओनांगोलजों हाग्रा ओ हा एवनायफोराव बे हाग्राफोरखौ हानिफ्राय आलादा खालामनो थाखाइ बाहायनाय जायो। ओ रयना-रयनाखौबो बेबायदिनो ओ दंफांनि खावख्लाबसे थुख्राखौ लानानै बानायनाय जा जायो बेखौबो ओ हासिनि बायदिनो खालामो खिन्थु हासिनिया ओ गोफाद गोफाद गनसि सोनाय जायो नाथाय बेखौ खौमा खामफ्लाय बायदि ओ गुवारै बानायो। गुवार गोलाउयै आरो बेखौबो ओह गेजेराव फलंनानै औवानि ओ मोनसे ओ लावथि सोनानै होनाय जायो आखाइजों हमनानै बोनो थाखाय आरो बिबिनि खामानिया जाहैबाय मा माइफोर बा माबा मोनसे मुवा। जथुमनायाव बेखौ बाहायनाय जायो। नांगोल-नांगोला जाहैबाय मा बर ओ बर' हारिफोरनि गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाग्रा जायखौमा ओ आबाद मावनायनि गाहाय आइजें होननानै बुंनानै लानोहायो जोङो। सिगां समाव बर'फोरा नांगोलखौ दंफांखौ दानख'थारनानै बानायोमोन। नाथाय आथिखालाव माजाखो ओ गाजोल बाइदि बेफोरजों हास' हास' दोथाबनानै बानायनाय जायोआरो ससे ससे नाथाय सिगांनिया मामोन दंफांखौनो। हास' थारनानै बानायनाय जायोमोन दा नांगोलनि महरखौ एसे खेंख्रा दबनाय बानायनायजायो जायखौ मा ओह। हमग्रा आखायबो नांगौ आरो बेखौ ओ हाखौ एरखुनो हानायनिबो नांगौ। गोफाद खालामनो बेखो जोङो हाखौ एरखुनायाव बा आबाद गायनो थाखाय हाखौ मोजाङै एरखुथारनायाव बेखौ बाहायनाय जायो आरो। आंनि बुंनाया एसेनोसै नोंथाङाबो माबाफोर आयदानि सायाव बुंनो सानदोंमोन नामा?
गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथांनिसिम। नोंथांनि ओ बिफां लाइफांनि दंफांनि सोमोन्दै बुंनायनि थाखाय नोंथांनि बुंनायजों बिराद मिथिनो हाबाय औ आं नोंथां नों मोनसे आयदानि सायाव आं सावरायनो नागिरदों बे आयदायानो जाहैबाय। आमथिसुआ आमथिसुआ होननानै बुङोब्ला जोङो नोंथां जोङो थाइजौ खान्थाल जानायखोल' जोङो आमथिसुवा होनना मिनथियो नाथाय बेबो मोनसे बर' हारिनि फोरबो। बैसागु बायदिनो बेबो मोनसे फोरबो एंगारनो हायै फोरबो होननानै जों बुंनांगोन नोंथां। बे फोरबोआ जाहैबाय आमथिसुआ आमथिसुआयाव जोङो ओ सुवा होननाया ओरैनो जायाखै बेवहायो बैसुमुथि बिमायानो सुवा जायो। बे सुआयाव जाहैबाय। हाया सुवा जानायनि थाखाय जोङो बेवहायो सान थामनि सिगा सानथामस जों दैखरनो दैख खौ लोंनो मोना जोङो ओ दैखौ खावखानानै दोनखानानै लायो। बेनिफ्राय जोंबो खावखानानै दोननायखौ जोङो लोङो आरो फुजाफोरखौ जोङो आमथिुसुवा बायनायनि उनाव होनो हायो सु सुवा जानाय हिसाबै जों फोथारनानै लायो बेबायदिनो आमथिसुवा होननानै बुङोब्ला जोङो गामियाव बयनिबो गामियाव हायो।
हाग्रा एवो बे हाग्रा एवनायनि जाहोनानो जाहैबाय सुवा जानाय खालि एवोबा हाग्राया माने थाब रजवा दंफां लाइफां जोङो दानफायनानै लायो
बेयाव हा सुवा जानानै हाग्राया थाब रजनो हाया होननानै जों फोथायनाय दङ गोदोनिफ्रायनो फोथायबोदों बर हारिया बे आमथिसुवा खालि बयनिबो गामियाव बोराय बोराइ एबा सेंग्रा बयबो ज लोगो नांनानै गामियाव हाग्रा रजनाय लामा सामाफ्राव हाग्रा रजनायफोरखौहायो एवस्रांनानै बयबो ला- यो बे एवस्रांखांनायनि उनावहायो
जोङो जयैनो बयनिबो नखर नखरनिफ्राय गावबागाव थाइजौ खान - थाल आनारस थालिर बेबायदि ओ फिथाइ सामथायाइफोरखौ लानानै थांनानै जयैनो जोङो मोनसे जायगायाव जाहैनाय जायो बेखौ जाखांनायनि उनाव जोङो बोराय सेंग्रा जों हा मोनसे आ बादिलायनाय दङ बे हान्जा बादिलायनायाव जाहैबाय जोंहा बोराय एबा सेंग्रा मोननै हान्जा जायो बे हान्जायाव सेंग्रा हानजा आरो बोराय हानजा मोननैजों फोथाराव जोङो बल गेलेनाय जोलुर बादायलायनाय खेलाबो जोङो खुंनाय नुनो मोनो बे जोलुर बादाय जोलुर बादायनाय खेला खेलायाव बोराय हान्जा सेंग्रा हान्जा मोननैजों जाय बांसिन गर सोनो हागोन गल सोनो हागोन बियो देरहागोन बे देरहानायाव जाहैबाय रंजानायजों ओरैनो गेलेनाय जायो आ बेवहाय बोराय हान्जाया बांसिन अर सोनो हायोबा बोरै हान्जाया देरहागोन सेंग्रा हान्जाया बांसिन गर सोनो हायोबा सेंग्रा हान्जाया देर हा बेवहाय मोननैनि गेजेराव देरहानायनि एसे एनै बान्थाबो होलायनाय जायो गामिनिफ्राय नङाबा बेखौ ओरैनो ज रंजाथाइ रंजाथाइ हिसाबैबो फालिनाय जायो आरो बेयावहायनो आरोबाव जोंहा नुनो मोनबावो सिख्लाफोरनि खाबादि गेलेनाय बे सिख्लाफोरनि खाबादि गेलेनाया जाहैबाय बयनिबो गामियाव होआबाबो बबेबा बबेबा गामियाव होनाय जायो जाय गामियाव सेंग्रा सिख्ला बारा दङ एबा बुरजा दङ बे गामियावहायो सेंग्रा सिख्लानि बादायलायनायखौ होनाय जायो जेरै मोनसे हानजालोंजों जोङो खाबादिखौ गेलेनो हाया। थिग बेबायदिनो जोङो मोननै हानजानि गोनांथि जायो बे मोननै हान्जायावहायो।
सिख्लाफोरा बांसिन जानांगोन गामियाव थानाय सिख्लाफोरा बांसिन जानांगोन मोननै हानजानि जा मोन होंथ जों ज नालाय नोंथां बेनिायनो जोो मोननै हानजा लानांग जायो बेखौ गेले थांनायनि उनावहाय आरोबाव जोंहा बुरिफोरखौ बुरिफोर एब बुरैफोर आरो सिख्लाफोरनि गेजेराव दिरुं बोलायनायबो खेला जोङो नुनो मोनो बेयाव हायो बुरि हानजा आरो सिख्ला हान्जा मोननै हान्जा जागोन बेैखौहायो नोंथां बोलो सोलायलायनाय होननानैबो बुङो। सिख्ला हान्जाया बांसिन बोलो गोनांना
ओ बुरै हान्जाया बांसिन बोलो गोनां बेयावहाय दुरुं बोलायनायनि गेजेरजों जोङो मिथिनो हायो। बेवहाय सिख्ला हान्जा फारसेथिं थागोन आरो गुबुन फारसेथिं हायो ओ बुरि हान्जाया थागोन। मोननैनि गेजेराव जोङो ओ बा जिनैजन जिनैजन नङाबा जिबाजन जिबाजन लानानै जोङो दिरुं बोलायनाय जायो बेयाव दिरुं बोलायनायाव जाय बांसिन दिरुं खौ बोनो हागोन बिसोरनो देरहागोन आरो बे हान्जायानो देरहागोन। बेनि अनगायैबो जोंहा आरोबाव दंबावो मुसारि फोथाराव मुसारि सोंदिंजोबनानै जोङो हांसो मासेखौ हगारनानै होयो आरो बे हांसो मासे हगारनायाव बुरै हान्जा सिख्ला हान्जा खेबसेयैनो जयैनो जोङो बे मुसारि सिङाव मेगन खाथेना नैहाय जों सोयो बे मेगन खाथेना सोनायनि उनाव जोङो हांसोखौ हगारनानै होयो। हांसोखौ हारनायनि उनाव बिसोरो मेगन खाथैना हांसोखौ हमनांगौ बे सिङावनो सोरगिदिं हांसोआ सोर सासेया हांसोखौ मोनगोन बिनिनो हांसो जानानै थांगोन आरो बियो मोजाङै न'खराव जाहैनो हागोन गाव लानानै थांनानै नखरनि मानसिजों रंजानाय ऐ जाहैनो हागोन आरो गोजोननाय। बेबायदि आरो बेनि अनगायैबो जोंङो आरोबाव नुनो मोनबावो जोंहा बेफोर खेलाखौ जोबखांनायनि गेलेखांनायनि उनावहाय जोङो गामियाव अमा बेदर अमा सिथारनानै जोङो ज'यैनो रायजोयैनो अमा सिथारनानै ओ रंजाथाइ हिसाबै जोङो जयैनो फोथाराव जानायबो दङ जोंहा। बे जानाया जाहैबाय बयबो बोराय हान्जा सिख्ला हान्जा बुरि हान्जा गासैबो जयैनो जानाय जायो। बेदिनखालि ओरैबायदि गाजा गोमजायै जोङो हगार ह'नायखौ नुनो मोनो जोंनि बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो बैसागु बायदिनो बे हारि ओ फोरबोखौबो खुंबोगासिनो दङ आरो इयुनावबो जोङो खुंलांबाय थागोन नोंथां। जोङो दा बुंनो थाङोब्ला बे फोरबो खौ जोङो खुंनायनि जाहोना जायजों जों खुंबाय थानांगौ मानो होनोब्ला जोंनिुन इयुन जोलैयाहायो बेफोरखौहायो उनावहायो मिथिनाय नङा बेनि थाखायनो जोङो खुंनांगौ जायो जोंनि गोदो आबै आबौमोनहा जेरैबायदि खुं बोदों बेबायदिनो जोंबो दा खुंलांबाय थानांगोन। खुंनायनि हिसाबजोंसो जोङो ओ इयुन जोलैयाबबो मोनथिनो हागोन नोंथां। बेनि अनगायैबो जोङो बे जोंनि मोनसे एंगारनो हाथावै फोरबो। होननानैबो जों बुंनो हायो गुबुन फोरबो बायदिनो आंनि बुंनांगौबआ एसेनोसै नोंथां